हेल हेल औ नोंथाङा खोनादोंना?
अ खोनादो आंबो खोनादो
ओ नोंथाङा मोजाङैनो दङना? हेल
अ दङ आंथ अ
अ होमबा जोङो खोनादो आं नोंखौ कल खालामनायनि जाना जाबाय ओ जोङो मोनसे टपिकनि सायाव डिसकास खालामनि ना? हेल
जागोन दे
अ होमबा जोङो टपिकखो टपिकखो ओ जेनेबा जानाय ओ जानाय लोंनायनि सायाव लायो दोरोङारि दोरोङारि हिसाबै ना
औ जागोन दे
नोंथाङा बे जानाय औ नोंथाङा जानायनि सायाव आंखौ माबा फोर सोंथि सोंनो हागोन गिबियावहाय
अ
औ औ दोरोङारि जानाय नोंलाय जेरै अनला अनलाजों दाउ सबायारि बेफोरो आरो
औ दे दोरोङारि जानाय ने बर' बर' फोरनाथ गोदोनिफ्रायनो दोरोङारि जानाय लोंनायखौ मानिबोगासिनो ना बेनिखायनो माने नों दोरोङारि बा दोरोङारि संनाय खावनाय जेनेबा दोरोङारि र रोखोमै माबायद दि ओंख्रिफोरखौ संनानै जायो बर'फोरा बेनि सोमोन्दै फोरमायनानै होदो आरो इसे
अ अ अ अ सानदे ओम बुंनो थाङो नोंथाङा खोनादोंना?
औ आं खोनागासि नो दे।
हेलौ अ बुंनो थाङो बुंनो बुं थाङोब्ला अ बुंनो थाङोब्ला देलोङा दोरोङारि जोंनि जानाय लोंनाया गिबियावनो ओ गुब जाबाय ओंखाम ओंखाम उनावहाय जोङो बायदिसिना ओ लानाय जायो जेरै जों मोजां मोननाय अनलाजों दाउ आरो ओलहाय बेनि उनाव ओ नारजि अमा बेफोरखौथ' नोंथाङाबो मिथिखायो जानांगौना? ओ थिक बेबादिनो जोङो अनला संनो थाखाय जोङो फात्साव फार्स्टावहाय माइरंखौ ओ दैयाव सोमनानै बेखौ सुखांनानै एसे गोबाव दोनथ'नानै जोङो दाना थक गोदोहायथ' उवाल दिंखियावसो बांसिनहाय देयोनो देयोमोन बे खौ नोंथाङा मिथिखायो जानांगौ दाहायथ' ग्रेनडारा आथिखालनि जुगावथ' ग्रेन्दार मिसि बो ओंखारबाय। ओ दाहाय न्दारजोंबो उननानै बांसिनानो बिदि खालामो आथिखालाव बेखौ दैखौ ओ गुदुं खालामहोनानै बेखौ अनलाखौ होनाय जायो बेयाव लोगोसे खारैबो बाहायनाय जायो आरो अनलाखौ जेन गथा जाया बेनि थाखाय जोङो खारै ओ साना सागंजों साना होनाय जायो। जोंनि ओनसोलावथ' बिदि खालामो आरोहाय बेहाय ओ बेदरफोन होबाबो माने बेलेगाव एवफ्राननानै बेखौ होनाय जायो आरो। ओ थिग बेबादिनो खालामनाय जायो ओ नार जि दोलोफोरखौबो बेबदिनो संनाय जायो जेरै आरो नारजि बुंनो थाङोब्ला ओ नारजिखौ गोदान आलासि एबा आलासि फैबाथाय आलासिनो नारजि खौ सोमोन्दो नागारलायनाय जायो होननाय बेबादि सोमोन्दोखौथ' गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय दङो बेनिखायनो नारजिखौ सोमोन्दो नागारलायो होननानै माने होनाय जाया आरो ओ आरो नारजिखौ मानसि थैनायावबो सोमोन्दो नागारलायनायनि थाखाय नारजिखौ बाहायनाय जायो जोंनि ओनसोलाव नोंथांमोननिखि खै माबादि नारजिनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हा फोरमाय थिना होनो हागोन ना?
औ जागोन नारजिया नारजिया जोंनाबो बिदिनो गिबियावहाय नारजि अ ओरै फाथो फाथो मोनसे रोखोमनि मैं गं दङ ना?
नंगौ नंगौ ।
बेखौ खानानै फोराननानै बेनिफ्रायसो नारजि जायो नालाय बेखौ फोनानै खानानै फोराननाय जायो आरो बिदिनो जुदि सान्दुङा मोजाङै नाङोब्ला थाय सप्तासेनि गेजेरावनो रानो आरो फा थोङा राननानैहाय बेखौ रानबाथाय प्लास्टिकफोराव सोनानै दोनो आरो बेनि उनावहाय नारजि खौ नारजि संनायावथ' खारैआनो गाहाय बिफाव लायोना । खारै नङाबाथ' नारजि बानायनो हायाना? औ बेखायनो खार-खारैखौ मेन नांथार गौ आरो खारैया एसे गोबाब जानांगौ आरो नोंखायनो खारैखौहाय फास्थावहाय बि दिनो नार्जिखौ मोजाङै सुनानै लानांगो सोरबा सोरबाथ' सोमनानै दोनो आरो नार्जिखौ हरसे सिगाङावनो । ओमफ्राय सोमना दोनाब्लाबो सानस सेयावनो सोमनानै बिदिनो नारजिखौ आरामनो रुइ-रुइहोनाय जासे खारै होनानै मेनाय जायो आरो बेनि उनावहाय बेदर आरि होनो गोसोबा होजागोन बेदर होयोब्लाथ' थाब साबसिननै गोथावसिनसो जायो आरो अमा बेदर बिदि होयोबाथाय ‌। बेनोथ' बर'फोरा अमा जों नारजिखोनो जाखायो बेनो ट्रेडिसनेल महरै बाहाय जा खायो नालाय ओंख्रि बर'फोरनि औ
आरो नोंथाङा अ बुंलाय
अ बेबादिनो ओमफ्राय मा होनो सोमोन्दो फिरायनाय होनदोंना?
अ सोमोन्दो नागारलायनाय अ
सोमोनदो नागारलायनाय ओ नारजिया जेनेबा गो खा नालाय गोखा बेखायनो बेखौ सोमोन्दो नागारनाय बे जेनेबा बे मानसि थैयोब्लाथाय नारजि अरगारनाय बाय बिदि बाहायोना। औ बेबायदिनो जेनेबा औ गोजाननि आलासि बेफोर फैयोब्लाथाय फार्स्ट टाइम जाय फैयो बिसोरनो माने नारजि ओंख्रि संनानै जाहोनाय जाया आरो बर'फोरा।
जाहोनाय जाया औ थारैनो आरो नोंथाङा बे दोरोङारिफोरनि खारदै ओंख्रिफोरनि बागै माबा मासे सोंंथिनि बागै सोंथि सोंनोबा दङ मा सोंजागोन।
औ दोरोङारि जेनेबा दोरोङारि ओंख्रियावथ' सबायाबो गोलैयोना। औ सबाय सबायनि सोमोन्दै नोंथाङा बुंनानै होदो जेनेबा सबाइखौ माजों माजों जा संजानो हायो आरो माबायदि सङो बेखौ।
सबाय आरो साम' सबायजों दाउ बेफोर जोंनि मोनसे ओ जोबोद मोजां ओंख्रि एबा बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो मोजां मोनबोनाय बेफोरो जोंनि मोनसे मोनफा मोनफा ओ मोजां मोननाय ओंख्रि आरो ना। ओ ओमफ्रायो जोङो बे सबायाय ओंख्रिखौ गिबिहाय उम दैखौ दैयाव रुग्रोनना लायो। रुग्रोनानै बेखौ खारै होनानै सानाय जायो। ओमफ्राय बिदि बिदिनो बेरखौबो होनाय जायो। बिदिनो सागं सानाय जायो आरो बेयाव बाय रोखोमनि ओ सबायखौ सबाइखौथ' खारेयावनो जाखायो बेहाय नाबो होजायो बेदरबो होजायो। साम'बो नों गोसोबादि मा होनानै संजायो जोंनिथिथ' बि दि नोंथांमोननिखौबो बेदिनो जानांगौ। आरोहाय थिग बेबादिनो ओ आरो जोंनिख्रुइ बायदिसिना ओ जोंनि खाथिनि जाम्फै नालाफोराव बायदिसिना ना मोनो बिलोफोराव बाद बेफोरदि नाफोरखौ जोङो औवानि रायदोंजों बानायनाय जेखाइ खबाइ लानानै जों गुरनो थाङो आरो जेब्ला जों गुरनानै मोनो बेफोरखौ जोङो बायदिसिना मिथिंगानिफ्राय मोननाय मैगं थाइगं नोंथाङा जारि बायदिसिना बेफोरखौ मिथियै जाखानांगौ। ओ बेफोरखौ बेफोर दोंनो जोंना खारदैबो जायो। ओ खारदै ओंख्रि संनानै जायो। आरो बे खारदै ओंख्रिया गोदोनिफ्रायनो जाबोनाय। ओ आरो आथिखालावथ' गोदोनि बादि बांद्राय मस्ला मस्लि ओ गोदोथ' बाहायामोन। आथिखालावथ' बाहायो गासैबो मस्ला जिराफोरोन गोदोहाय जोङो मिथिंगानि मोननाय ओ मिथिंगानि मोननाय जों मोजां मोननाय गोदो बाहायनाय मस्ला फोरनि बागै नोंथाङा माबाफोर मिथियोबा फोरायनो फोरमायजागोन।
अ आङो नोंथांखौ मोनसे सोंथि सोंबावनोसै आरो।
अ सोंजागोन।
ओ जेनेबा औवाखोबो खारदै ओंख्रि जेनेबा दोरोङारि ओंख्रिफोरा दोरोङारि ओंख्रिफोर आथिखालनि आरो गोदोनि जुगाव माबाददि सोलियो सोलो गोदोनिफ्राय आथिखालसिम माबायदि सोलायबो खो बिदि संनाय माने प्रसेसफोरा
संनाय अ अ संनाय खावनायफोरा आरो ना? अ अ जेनेबा गोदोहायथ' जोङो ओ संनाय खावनायफोरा बिदि बांद्राय थावजों जायामोन मैद्रु मैद्रु मैला बिब्दिबानो ओ दैफोरजों रुनानै बांसिनै जानाय जायोमोन। मायबा मोनसे अबाम गोदोनि मानसिफोराथ बांसिन मैहुर खालामनासो जायोमोन नालाय ओमफ्राय
नंगौ
ओमफाय जाखिजाया जाखिजाया ओ ओम बेबादि मैहुर खालामनानै जानायाव जोङो बांसिनै ओ थांनानै सावनानै जानाय हुदाखौ जोङो मिथिनो मोनो आरो गासैबो गोदोनि फ्राय नो गोदोनि समफोरा माने बिदि थाव बा हायामोन होनना मिथिगो आरो
औ
मस्ला मस्लिखौ बाहाया मिथिगो बिदिनो हाग्रानिफ्राय मोननाय मिथिंगानि मैगं थाइगं बेफोरखौनो जायो आथिखालावथ बेबादि गोबां फाराग जाबाय गोदोनिख्रुइ मानो होनबा आथिखालाव दा गोबां मस्ला केमिकेल गोनां मस्ला बायदिसिना बाहायो आरो गोदोहाय जोङो नओवनो मैगं थाइगं गायनानै जायोमोन आथिखालावथ बांसिन ओ बायनानै जायो मैगं थाइगंफोरखौ बियावनो जोंना बेमार आजारफोरा थाबनो साबफा देरो होननानै आं सानो नोंथांनि बादिब्ला बिथाङाबो मिथिगौ जानांगौ आथिखालाव बिब्दि ओ ओम रां रुफाजों बायना जानायनि थाखायनो जोंनाव बेमार आजारा सोमजिदों रासायनारि बायदिसिना केमिकेल अ हासार गोनां मैगं थाइगं जानायनि थाखाय ओंखायनो नोंथाङा बेफोरनि बागै माबाफोर सावरायनोबा सावरायजागोन
अ आथिखालाव बेबादिनो आथिखालावथ हात आ हात फोराबो इसे माबा माबा गोनां हाल ओम केमिकेल गोनां जालांजोबबायना औ बे बेबायदिनो होनायनि जाहोनाव आथिखालावबो आरो औ हासार आरि होआबाथ जेबो मैगं
मैगं थाइगं जाया बिदिनो बुहुत ओ मारक गोबां अ अ बेमार आजार सोमजिदों आरो ओं गोबां फाराग दं आरोना ओ ओम गोदोनिजों दानिजों गोबां दङ ओम नों नोंथांनियाव आरो मोनस मोनस बे ओ ओंथि खालामनि हो नोंथाङा मिथिंगायाव मोननाय ओ दा आथिखालाव मोननाय मिथिंगानि मस्लाआरिफोरखौ मा माखौ ओंख्रियाव बांसिनै बाहायो बेखौ फोरमायनो हागोन नामा
अ मिथिंगायारि मोननाय ना मिथिंगायारि मोननायथ जों गोदोनिफ्रायनो औ गोदोनिफ्रायनो बाहायबोनाय गंगार दुन्दियाखौथ नोंथाङा मिथिखायो जानांगौ बेनो जोंनि बिराद ओम फेब्रेट होननांगोन आरो बरफोरनि जेराव ओम जोज बेखौ माने उम खारै ओंख्रियावल नङा गासिबो ओंख्रियावनो माने होनानै भाजाबाबो जेनेबा एवनायबाबो होनानै जायो आरो
अ मोजां मोनो आरो अ अ मोजां मोनो मोदोमो अ बासना ओंखार खारो आरो बेजों लोगोसे मिथिंगानिफ्राय मोननाय अ दुन्दिया बि खौथ' बाह गासिबो मिथिखायो आरो बाहायो आथिखालाव बेफोरनो मिथिंगानि मोननाय। औ मस्ला आरो बि खौ गोदोहाय बांसिन बाहाय दाबो बाहायो ओ थेवब्लाबो आथिखालाव गोबां बायदिसिना ओ सिकिन मस्ला जिरा पाउदार मा बायदिसिना नोंथाङाथ' मिथिखायै जानांगौ अ अ बांसिनै बाहायो
बायनाय बेसादफोरखौ बांसिनै दाना गोनांथि होनाय
अ नोंथाङा गोदो आरो दा दादो आथिखालाव संनाय खावनायखौ माबादि फाराग नुनो मोनदो बेनि मोननैसो होनो हा खोन्थानो हागोन नामा?
अ संनाय संनाय खावनायनि फारागा गोदो गोदो जोंनि जिउ जिउ जिउ जानायानो बिराद माने सिम
अ अ अ अ अ आथिखालाव सोलायजोबबाय अ उम उम
जेरै मोनो बिदि बिदिनो जानला मानला संनानै जायोबाबो बिराद गोथाव जायोमोन आरो गोदोनिया आथिखालावथ' आरो बेफोरबायदि गोथाव जानाय माबा माबा माबि होनानै जाबासो गोथाव जानाय मोनो आरो गोदोनि संनाय संनाय फोराबो सिम्पोलैनो बिराद गोथ
औ बिराद मोजांमोन ओं आथिखालाव आरो बेफोरदि गोथाव गोथाव जानाय मसला मस्लि होफबनायनि थाखाय जोंनि देहायाव गोबां बेमार साफादेरो बाट जों बेफोरखौ नुवा आरोना
औ जों साना बो आरो बेफोरबायदि
दा माबा जाबाय टपिकाबो जोब्बाय नेकसाव लो